हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ मोजाङैनो दं। दे जागाय लांदो
दा जोङो फिउसार प्लेनिंनि बागै रायलायनो एसे नोंथाङा सम दंबा रायलायनो आवगायदों आरो।
औ दे राय
औ फिउचार प्लेनिं होनबाथ' नोंथाङा मिथि खायोना जोंना इयुननि जि थांखि लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो ओ जों नायनो थाङोब्ला दा बि समाव जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनोदि फिउचार प्लेनिंआव जोंनि इयुन जोलैफोरा बांसिनखौनो फेलें जानायफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
फिउचार प्लेनिं होनबाथाय माने नों इयुनाव मा मा गल एसिभ खालामनो मा गलसिम मोनहैनो लुबैदों बेखौ लानानै नों बेनि फारसे खामानि मावलांनाय आरो ना। उम दानि लाइमोनफोरा लाइमोनफोरा माने बेफोराव माने उननि बिदि माबानायफोराव उनहालागे सानस'ना हायिफोरा मोजाङै बुजियि बा सोरबा गि गिदिरफोरनि फ्राय मोजाङै गियानखौ मोनासै नलेज मोनासै थ बेनि जाहोनाव माने गोबां लाइमोनफोरा माने फिउचार प्लेनिंआव माने फेलें जायो आ रो ना थ' बिदिनो जेनेबा सोरबा गोरों सासे मानसिनिफ्राय मोजाङै खोनासंनानै बुजिनानै बियो गावनि फिउचारा फिउचारनि गलखौ सेट खालामग्रोना लानांगोन आरो। ना बिदिनो फिउचारनि गलखौबो मोजाङै माने मोजाङै रोंनानै सानै हयै सानना लानानै आरो फिउचार गलखो मोनसे ओ हमना लानायनि उनावबो बे फिउचार गलसिम बोरै मोनहैनो? बिनिबो मोजाङै रोंगौथि थि थानांगोन आरो। बेनिबो मोजाङै गियान थानांगोन जुदि खारि खाल-खालि फिउचार गलखोल' मिथिनानै नों बेनि फारसे सौहैनो थाखाय मा मा खामनांगौ बे खौ मिथिनो हायाबा माने फेलें जानाया जाखाथारगोन आ
अ औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दा नोंथाङा बुंनाय बायदि। बि जे ओ जोंनि समाजनि जि इयुन जोलैफ्रा फिउचार प्लेनिंनि बागै मोजाङै गाइडेन्स होनाय मानसिफोरनि जोबोर खम जानानै दं। दा बेफोरनि गुबै जाहोनखौ आंनि नोजोराव नायनो थाङोब्ला जोङो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बांसिन न'खरनि मानसिफोरा हेगारनानै होनाय बा बेफोरबायदिनो गाइड होग्राफ्रा खम जालांनाय फारसेथिं बिमा बिफा। न'खराव सानैबो ओ जब मावनाय बेफोरबायदिनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला गथ'खौ दिथा होनाय बा बेफोरबायदिनो जोथोन लानाया जोबोर खम जाबोनो हमदों लासै लासै दा बेफोरबायदियाव जोंना मा जानो थाङो न'खराव ओ गथ'खौ जिबायदि। बिदि गियान होनांगोमोन बा गथ'खौ जिबायदि बिथोन होनांगौमोन दा बेफोरबायदि बिथोन होयैनि बेलायाव गथ'आ गावनि गोसोजों बा गावनि साननायजों सोलिनो लायो दा बेफोरबायदियाव गथ'आ माखासे लामायाव आन्दायो बा बेफोरबायदिनो। रं गायदेन्स बा रं आइडियाफोरखौ सानफ्लांनानै लायो फारसेथिं आरो रां रुफानि बिमा बिफाया सानैबो ओ जब मावनायलायनो रां रुफानि आंखाल गैयै जानायलाय ओ गथ'नो जिबियो बेखौनो खायसे खायसे न'खरफ्रा बेखौनो होनाय नुनो मोनो दा बे। बेफोरबायदि जायोब्लाबो गथ'आ जि मोनो बेखौ। जि बियो बेखौनो मोनजोबनायाव जेबो आंखाल मोनियाव गथ'नि जि मेन्टेलिटि बा गथ'नि जि साननाय बेयो लासै लासैनो गाज्रि फारसेसो सोलायनायखौ नुनो मोन्दों दा आंनि नोजोराव बेखौ नायनो थाङोब्ला जों गथ'नो जि बियो बेखौ होनायनिख्रुइ एसे होबथानानै गथ'खौ मोजां लामायाव लाबोनायखौ आं मोजां जागोन सानो। आरो बेजों लोगोसे सरजाबफानो लुगैयोदि। गथ' जि लाइमोन बैसोआवनो बा बैसो जायै समावनो जि इन्टारनेटनि बाहायनाय मबाइल फननि बांद्राय बाहायनाय बेफोरबायदिनो ओ सिमार्ट फन ओ लेपटप कम्पिउतार बेफोरबायदिनो गोबां ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै इलेकट्रनिक्स मेडिया बेफोरबायदिखौ गोबां बाहायनायफोरा जोबोर बांद्राय जाबोनाय। बेनि बेलायावबो गथ'फोरनि जि इउ फिउचार होसोनायाव बा फिउचार गल बेनियाव फेलें जानायखौ नुनो मोनदों दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा सानगोन नामा।
औ माने जेनेबा माने जोंनि फिउचार जेनेरेसना बा जोंनि दा लाइमोनफोरा दानि लाइमोनफोरा माने बांसिन ओ एक्सप दोर मोनदो नंगौ। खिन्थु बेफोर एक्सप'झार फोरखौ माने मोज जांयहै मोननो हायाखै बेवहाय माने गुबै जाहोनफोरखौ माने बेनि गिदिरफोरखौनो बुंजागोन जेनेबा बे न'खर न'खरनि जिखुनु बे गथ'नि गिदिर जेनेबा बिमा बिफा बिब'। बिदा बिसोरखौ जेनेबा बुं ना मानोना जेनेबा। बे गथ'वा जेनेबा। बाराद्राय बे मोजां रां थाखा फैसाफोरखौ। ओब मोनदों नंगौ माने मानो मोनदों बे बियो थि खिन्थु बे रां थाखा फैसाखौ बोरै बाहायनांगौ? बेखौ बेनि सोलोंथाइ खौ बे न'खरनिफ्राय मोननो हायाख थ' बेयो मोनसेे पेरेन्ट पेरेन्टिंखौ फेल जानाय होनना बुंगोन आरो ना थ' बिदियावनो ओमफ्राय बिदिनो गथ' फोरा जेनेबा गावनि गलफोरखौ खालामनो हाया जालां। ओ जेनेबा आरो खायसेबा माने मोजांऔ फोरों खालाङाबा बेस बिसोर गथ'फोरा माने बिदि जायोखि ओ दा माने गासैखोबोब बिनानैनो मोनगासिनो थ' आं मान उनाव माबाबा खालामनो बिसोर माने गावनि गलखौ सेट खामनायाव इसे माने लोरबां जाहैयो आर
औ औ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों। बे नांगौ जिरादफोरखौ सम समावनो मोननाय बा बिबानो मोननायनि अनगायैबो गथ'खौ बा गथ'फोरखौ मोजां दिथा होनायाबो पेरेन्टसनि मोनसे खामानि। दा बेफोरबायदि खामानिनि बेलायावसो ओ गोबां पेरेन्टसफोरा फेलें जाबोनाय। जायनि जाहोनाव माखासे गथ'फोरा गाज्रि लामा बा ओ गाज्रि थांखिखौ बोजबनानै लादों दा बेफोरबायदि जायोब्लाथाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। मानोना जोंनि औ फिउचार जेनेरेसना बेफोरबायदि जालांनायाव ओ जोंनि सुबुंनिनो बा जोंनि हारिनिनो खहा होननानै बुंनांगोन। मानोना बे गथ'आनो बा बे बे इयुन जोलैयानो इयुनाव जोंनि हारिनि बा जोंनि सुबुंनि जानानै माबा मोनसे मोजां खामानि माव गौमोनबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदि जायोब्ला ओ जोबोर खहा जायो। दा जों आं बेखौनो बुंनो लुुबैगोन दि जोंनि पेरेन्टस बा पेरेन्टसा बा बेफोरबायदिनो गामिनि जि गेदेर गोलाव गेदेरफोर जे बिदा जानाय बि बाजै बेफोरबायदिनो ओ सोमोन्दोआव गेदेर जानाय फोरा एसे मोजां दिथा होनानै जाहाथे मोजां लामायाव लाबनो हाबा मोजां जागोन। आ बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोनदि ओ बर'नि ओ बर'नि गामिफोराव दा फेग्रा मुवानि बांद्राय बाहायनायफ्रा एसे बां बोनो हमदों। दा बेफोर बिथिङावबो जों एसे नोजोर होयोबा मोजां जायो। जाहाथे ओ गोबां आफादफोरा बिनि सायाव खामानि मावगासिनो। नाथाय बेनि अनगायैबो जोंनि जि लाइमोनफोर बा जाखांबोनाय जि गेदेरफोर बा बेफोरबायदिनो उन्दैफोराबो बेफोरनि फार से सांग्रां जायोबा आं सानै इयुन जोलैनि ओ फिउसारा गाज्रि जानायनियाव एसेबाबो होबथागोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बेनि सायाव।
औ माने बेवहायनो आङो दाजाबदेरनो सानदों जे नंगौ माने फेग्रा मुवाया जोबोर गाज्रि माने। आं दा जाय जायगायाव थायोना बिसोर माने फेग्रा मुवा होनोबाथाय एखदम फुरा गोजानाव थाखायो आरो ना। बिसोरखौ बिसोरनि बिमा बि फाया मालाबाबो बिसोरनि गथ'फोरनि सिगाङाव फेग्रा मुवा लाना देखायफेरा। आरो मालाबाबो बिसोरनि ओइ इदिनो जौ लोंफेरना देखायाखै। त' खिन्थु आङो जेनेबा आंनि जायगानिफ्राय नुबोनाय उन्दैनिफ्रायनो त' बेवहाय माने उन्दैनिफ्रायनो नुबोगा सिनो इदि गोदोरफोरा लोङो जायो। इदि फेनाय मानाय बेफोरखौ नुबोदों। नाथाय बिथिंना एसेबो नर्मेल नङा आरो ना बेयो। थ' बिदिनो माने एसे माने न न'खरनि जेब्ला गिदिरफोर माने इदिनो सोर सोरखोबा नुनानैनो सोलोंलाङोना बेफोर थ' बेफोर जोनोमजों फैखा जोनोम जोनोमजों फैखानाय जिराद नङा सोरखौबा नुना नानै खोनानानै बिदिनो सोलोंलाङो। थ' जोङो माने एसे माने गिदिरफोरखोबो मोजाङै माबा नांगोन ओमफाय माने जुदि जोङो दानि जेनेरे मोनसे जेनेरेसनखौ माने मोजाङै खालाम माने सुद्राय होजोबनो रोंबाथाय माने गास सै माने इउन जोलैयनो माने मोजां जालांजोबगोन आरो बे
औ औ नोंगौ नोंथाङा थिखोनो बुंदों। जे मोनसे रेस जेनेरेसना सुद्रायबादों बा मोनसे रेस जेनेरेसना ओ मोजां लामाखौ लालांब्लानो इयुन जोलैया बा इयुन जेनेरेसना हारसिंनो अटमेटिकलि ओ मोनसे मोजां लामायाव फैगोन होननानै नोंथाङा बुंदों। बे नोंगौ नाथाय ओ जोंदि फारसेबो नोजोर होनांगोन दि मोनसे जेनेरेसनखौ फोसाबनो थांनायनि आगोलावनो बै गेदेर गोलावफोरा बा बै बैसो जानाय सुबुंफोरा बेखौ नोजोराव होग्रोनांगोन दा जों नायनोनो थाङोब्ला बै खौ फानग्रा बा बैफोरखौ ओ बाहायग्रा बैफोरो जाहैबाय जोंनि गेदेर गोलावफ्रानो बा जोंनि बैसो जानाय सुबुंफोरानो दा बेनि फारसे बिथांमोना सांग्रां जानांगोन सांग्रां जायोब्लासो अब्ला जोङो ओ माबाफोरखौ बैसो जानाय बा लाइमोनफोरखौ बे बेफोरबायदिनो ओ जेने मोनसे ओ माबा आथालखौ बा जाया जाय मोनसे आथालखौ बा जाय मोनसे जेनेरेसनखौ फोसाबगोन बेनि ओ गोजौनि जेनेरेसना सांग्रां जाग्रोनांगोन अब्लासो बै उन्दै जेनेरेसनखौ फोसाबनो हागोन नङाब्ला थाय मा जागोन जोङो मोनसे जेनेरेसननि सायाव माने मोनसे मोनसे रेसने जेनेरेसनाव फोसाबगोन मोनसे जेनेरेसनखौ फोसाबगोन होननानै जुदि सानबाय थायोब्लाथाय ओमबा मोन-मोनसेनि उनाव मोनसे जे मोनसेनि उनाव मोनसे बेफोरबायदि बास्लायनानै बेयो माने जोबनो रोंनाय नङा बास्लायबोबाय थागोन बा बासलाय लांबाय थागोन स बेखायनो मोनसे जेनेरेसननि फ्राय जोङो जुदु फोजाब फोजोबनो हायोब्ला बै नेक्स्ट जेनेरेसना अटमेटिकलि मोजां जाबोगोन होननानै आं सानो आरो।
औ नोंगौ नोंथारगौ बे बे बाथ्राया सैथोथार आरो नोंथाङा जि बुंदों ओ दा बिदिनो माने दा फिउचार प्लेनिंआव आरोबाव बुंबावनो सानदों आङो दा फिउचार प्लेन निं नि थाखाय ना ओ रां खाव रिया माने गोनांथार मोनसे जिराद आरो ना रांखावरिखो माने एंगारजाथावानो
औ नोंगौ नोंथां औ औ नों नोंथाङा थिखौनो बुंदों फिउचार प्लेनिंनि फिउचार प्लेनिं खालामनो थाङोब्ला जोङो ओ दिथा होनायजों लोगोसे रांखावरिनि जोबोर गोनां जायो रांखावरि थायोब्लासो जोङो ओ माखासे खामानिखौ आवगायनो हायोबा मा खासे खामानिखौ जुरिनो हायो जुदि आखायाव रांखावरि थायाब्लाथाय बेफोर खामानिया इम्पसिबोल बा जाफुंनो थाङा ज' बेनि बेनि फारसेबो नोजोर होनाया मोजां मानोना ओ रांखावरिनि बेलायाव बो जोंनि जोंनि हारिया बा जोंनि समाजाव जेबो उइक जानानै दं दासिमबो ओ गावजों गावनि गेजेर आं सानो गावजों गावनि गेजेराव मदद होलायबा जानो हागौ बे उइकनेसाबबो एसे आपग्रेद जागोन होननानै आं सानो आरो
औ माने बे बेबो मोनसे माने रांखावरिनि उइकने माने माने रांखावरियाव मोजां जाहोनो थाखाय माने बिदिनो माने गैथारिफोरफोरखौ इसे माने बवानिफ्रायबा हेफाजाब बबेनिफ्रायबा गै थारिफोरा हे
औ हेलौ औ नोंथां नोंथां औ जोंना औ खोनादोंना जोंना समा जाबायमोन ज औ दे गोजोननाय थाबाय नों थांजों फिउसार प्लेनिंनि सायाव रायज्लायनानै
दे जागोन दे आंबो गोजोननाय थाबाय
औ